नोंथां
अ अ नोंथाङा खोनादोंना?
औ खोनादों।
औ नोंथाङा बोरैहाय दङ?
आं दायो मोजाङैनो दंथ'यो।
औ नोंथां। अ बिदिब्ला आं नोंथांखो ओ मोनसे आयदानि सायाव सावरायनो होननानै फन खालामनाय जादोंमोन। ओ नोंथाङा सम होनो हागोन हागोन ना?
सावराय जागोन।
अ बिदिब्ला जोङो बैसागो फोरबो ओ आयदानि सायाव एसे सावरायनो नामा नोंथां?
औ सावराय जागोन।
ओ गिबियाव उम बैसागोनि बागै होमब्ला आं नोंथांनो एसे सावरायग्रोना होनि नामा?
औ जागोन दे।
औ। ओ बिदिब्लां नोंथाङा खोनासंलांदो। ओ बैसागो फोरबो होनब्लाथ' नोंथाङा मिथिखायो जानांगौ। जेरैहाय जोङो गोदो-गोदायनिफ्रायनो माने। माने बैसागुखौ जोङो जोबोद गाजा गोमजायै फालिबोखायो आरोना
औ औ।
जेरैहाय जोङो बैसागुखौ ओ मोननै बाहागोआव राननो हायो। जेरैहाय जोङो मोसौ बैसागो आरो मानसिनि बैसागो ओ गिबियाव जोङो मोसौ बैसागोखौ फालिग्रोनाय जायो आरो जोङो मोसौ बैसागोखौ ओ सै सैत्र दाननि ओ जोबथि सानाव जोङो मोसौखौ थुखैनाय जायो आरो। जों बे मोसौ थु खै नाया गोबां रोखोमनि फिथाइ सामथाइफोर नांगौ जायो। जेरैहाय लाव, फान्थाव, दिग्लि खुथि, थाराय, हालदै बेफोरखौ माने जोङो जेब्ला मोसौ थुखैगोन माने बे दिननि सानसे सिगांहाय माने जोङो बुथुमग्रोना दोनफैखानाय जायो आरोना।
औ।
बेनि उनावहाय जोङो ओ थिग बेबादिनो जोङो बे ओ मोसौखौ जोङो जे जाय दिनखालि थुखैगोन जोंहा बे दिनखालि माने जोङो दुगैस्रां लोबस्राङै मोनसे आइजेंआव फिथाइ-सामथाइखौ मोजाङै सुना लाना माने हानानै लाग्रोनाय जायो। आरो बेहाय जोङो खायफा खायफा ओ बेबदिनो बेफोरखौ फिथाइ सामथायाइफोरखौ लानानै जेरैहाय जोङो मोसौखौ थुखैनो थाङो थुखैनो थांना दिगिलिथि बिलाइजों माने जोङो मोसौखौ बुना लांनाय जायो आरो। बेखौ मानो बुयो होनोब्लाथाय जोंहा जे मोसौ जेन बे बोसोराव बेमार आजार सोमजिया बेनि थाखाय माने जों फोथायो आरो
औ।
आरो बेजों लोगोसे जोंहा बे मोसौखौ थुखैनाय समाव जोंहा ओ जाम्फै एबा नालाफोराव थुखैहैनाय जायो बेयाव जोंहा ओ खुगा मेथाइ दंखायो गोदो-गोदायनिफ्रायनो नङा होमबा? जेरैहाय लाव जाब फान्थाव जा बोसोर बोसोर एरबाय था होननाय बे खुगा मेथाइखौथ' नोंथाङा मिथिखायो जानांगौ। बे खुगा मेथाइया माने जोंहा गोदो-गोदायनिफ्रायनो सोलिबोनाय माने बेयो बर'फोरनि बैसागो मोसौ थुखैनायाव मोनसे नेम आरो आरो बेजों लोगोसे जोंहा मोसौ मोसौखौ थुखैखांनायनि फुथा फुननाय जायो आरो जेरैहाय बेखौ थौ एबा खान्थानि हांगारखौ हल'नानै आरो बेयाव थाव गुबै लगायनानै फुननाय जायो आरो
औ
बेखौ मानो फुनो होनबाथाय जोंहा माने गोदो गोदायनिफ्रायनो फोथायनाय दंखायो जे जेब्ला जों मोसौखौ अरनबारिफोराव बिगुमाया हगार हरो होमबानिया माने उम मोसा लख्राफोरा जेन बेखौ जानो नागिरोमोन जेन बेखौ लोगो सानानानै जाया बेनि थाखाय माने जोङो बे फोथाखौ फोननानै जोङो गोदो गोदायनिफ्रायनो फोथायनाय जायो आरो बेजों लोगोसे जों जे जाय दिन खालि मोसौ थुखैगोन बे दिनखालि माने जों मोसौखौ उदाङैनो हगारस्राना होनाय जायो आरो
नंगौ
ओ बुंनो थाङोब्ला आरो जों मान सिनि बैसागु जेरैहाय जोङो मानसिनि बैसागो होनब्ला जोंहा बैसागोनि सेथि खालाराव जों माने गामिनि गेदेर गोलाव जेनेबा ओ जोंनि ह देरसिनफोरखौ माने जोङो मानजों लोगोसे बोर लानाय जायो आरो नङा होमबा
आरो जोङो जोंनि उन्दैफोरनोबो अननाय होननाय जायो थिग बेबादिनो जोङो ओ बैसागो नैथि खालाराव जोंहा मिथिंगानिफ्राय मोननाय गोबां रोखोमनि गोखा गोखै जानाय मैगं थाइगं बेफोरखौ जानाय जायो आरो जेरै सेजौसे जेरैहाय खुंखा बेबायदिनो दिंखिया मिथिंगायाव खारौ खान्दाय बिलाइ मिथिंगायाव जि मैगं थाइगं मोनो बेखौ जोङो बुथुमनानै माने जानाय जायो बेफोरखौ जोङो मानो जानाय जायो होनब्ला जेन जोंनि देहा सोलेराव माने बेमार आजारफोरा सोमजिया सानाय सुनायफोरा खारो बेनि थाखाय माने जोंहा गोदो गोदायनिफ्रायनो फोथायनाय दंखायो आरो बेफोर उम बे फोरखौ जोङो माने बे बैसागो सानाव बैसागो दिनाव माने बैसागो दानाव जों फालिनाय जायो आरो
औ
आरो बेबादि जोङो जोबोद गाजा गोमजायैनो रंजायो जेरैहाय बेयाव जोङो गोबां रोखोमनि गानग्रा जोमग्रा गान देलाय मालाय गाननानै जों गोबां रोखोमनि देग्रा दामग्रा दामजु जेरै खाम सिफुं जथा सेरजा थरखा जों बेफोरखौ लानानै ओ लानानै जेनेबा बे बैसागुआव मोसानाय जायोबा ओंखारनाय जायो आरो
नोंगौ
ओ बुंनो थाङोब्ला जोंहा माने गोदो गोदायनिफ्रायनो जोङो बेफोरबायदि ओ
औ
खोनादोंना
औ नोंथां खोनादों
सोलाव बैसागोखौ बेबादिनो फालियो ना मा बुंदों
औ नंगौ नोंथां जोंनि ओनसोलावबो बेफोरबायदिनो बैसागुखौ फालिनाय जायो जोंफोरो गोदो जेरैबायदि बैसागुखौ जि सानाव फालिबोनाय जादों दासिमबो आथिखालाव जोङो बैफोर सानावनो फालिनायखौ नुनो मोनदों बेजों लोगोसे जोंनि फालिनाय रंजानायफोरा एसे खम जासिनलांनायखौबो नुनो मोनदों जेरैबाय दि जोङो गोदो सैथ्र' दाननि जोबथा खालाराव नों थाङा बुंनाय बायदिनो जोङो मोसौ बैसागुखौ फालिनाय जायो आथिखालावबो जों मोसौ बैसागुखौ गोदो जेरैबायदि फाख्रा सि गाब फुथा फोननानै फालिनाय जायोमोन आरो माखासे जोंनाव नांगौ जानाय फिथाइ सामथायाइफोरखौ लानानै जोङो मोसौखौ खुबैनाय बा बैफोरनि जोलैनि हारा बांथो होनना नैबा बिसोरनि बेराम आजार जाया जाथों होननानै बेफोरबायदि खुबैनाया जों आ खालसिमबो नुनो मोन दों नाथाय आरो सम आरो थासा हारिजों लोगोसे खायफा जायगाफोराव बिफोरखौ जोङो फालियैखौबो नुनो मोनदों अब्लाबो जोङो एफा एनै जि हायो बेख खौ जोङो फालिनायखौ नुनो मोननायखौ जायो। बेजों लोगोसे जोङो गोदो नि समाव मोसौखौ बेफोरबायदि हगारखांनायनि उनाव जेब्ला गलियाव जायगा लायो अब्ला जोङो मोनानि समाव जोङो फागा गोदानजों खानानै लामायाव जुजाय सावनाय बेफोर हुदाया जोंना आथिखालसिमबो दाबो नुनो मोनो जेरैबायदि जोङो बे जुजा जुजाय सावनायखौ जोङो बुंनो थाङोब्ला जोंनि बे मिथिंगानि बारहावायाव माखासे बेराम आजार जिउसाफोर थाफा देरनाय बा बिरफाथिंनायखौ जोङो जाहाथे बै जुजाय मोनामनायनि गेजेरजों जुजायाव जोङो आरोबाव जुजायनि अनगायै एमाव बिलाइनि बिबार आरोबाव मा खासे मो ओमो खोना बिलाइ बिफोरखौ जोङो होनाय जायोमोन। बेजों लोगोसे माखासे मोदोमनाय सेन ओंखारनानै जोंनि बेरामनि जिउसाफोरखौ सिथारनो हायो होननानै जोङो फोथायो आरो नाथाय बेफोरखौ जोङो मोसौ गलिनि फारसे आरो लामा दरखं मोखाङाव मोनसे लगायनाय जायो आरो।
अ अ नंगौ।
बेजों लोगोसेनो आरो बाव जोङो बैसागो बोथोराव जोङो सेथि खालाराव जोङो गेदेरखौ खुलुमनाय उन्दैखौ अ बोर सारस्रिनाय बेफोर हुदाया थिखालसिम दङ जोङो बैसागोनि बे सेथि खालाराव बयबो गासैबो गथ' गथाय बोराइ बेन्थ' बर' समाजाव गामसा गाननानै आर'नाइ फालि लानानै गेदिरखौ खुलुमनाय हुदाया आथिखालसिमबो सोलिगासिनो दङ औ जों लोगोसे जोङो बैफोरबायदि सानफोराव जोङो गेलेनाय हुदाफोरबो लानायखौ गोबां गामि ओनसोलफोराव नुनो मोनो। जेरैबायदि जोङो बैसाग बैसागोनि समाव जोङो फरायसालिफोराबो बन्द' थायो। अफिसफोराबो बन्द' थायो जायनि थाखाय जोङो बयबो ज' लोगो मोनज्लायनानै जोङो गामिनि सुबुंफोरा ज' जानानै बैफोर हाबाफारियाव बाहागो लानानै बयबो खौसेयैनो गेलेनो हानाय आरो रंजानो हानायखौ जोङो नोजोर होनानै बै हाबाफारिखौ लानाय जायो आरो बेजों लोगोसे जोंनि बर' समाजाव माखासे दोरोङारि गेलेनायफोरखौबो जों बैफोर गेलेनायाव नुनो मोननाय जायो आरो नाथाय अब्लाबो जोङो दोरोङारि नाथाय जोङो दोरोङारि खेलाफोरखौ जों आङो जोंनि बे थुनलाइ महरै लिरना गालांनो हायैनि थाखायनो जोङो बैफोर गेलेनायखौ बावगारनो हमदों नाथाय नाथाय जोङो आरो बै खौ बावलांबाबो एसे एनै साफा सानै सुबुंनिफ्रायनो जोङो मोनथिनानै बैफोर गेलेनायखौ दा गेलेफिननो हमोब्ला जोंनि बे गेलेनाया थांफिनगोन होननानै आं सानो आरो जि मोननैसो थायो।
नोंथाङा बुंनाय बादिनो माने आथिखालाव माने बैसागो जों लोबबा लाना गोबां बिदिनो फांसन आरि खुंनाय जायो आरो नङा होन बा जेरैहाय थेव ओ थेवब्लाबो जोंहा माने गोदो गोद दाय माने बर'फोरा माने बेफोरबादि खुंनायखौ जों नुनो मोनामोन आरो ना। अ आथिखालाव जोङो नुनो। नुनो मोनो जेरैहाय जोङो बेफोराव ओ उन्दैनिफ्राय ला गिदरै गेदिरसिमहा लागै जोंहा माने थुनलाइारि बादायज्लायनाय आरिमुवारि गोबां रोखोमनि बे बेफोर बाय दि बारदायज्लायनायखौ जों नुनो मोनो आरो
नंगौ
जेरैहाय जोङो खारनाय बादायज्लायनाय ओ बेबादिनो सावगारि बोनाय मोसानाय रोजाबनाय बेफोरबादिखौ जोङो उम बेफोरबादिखौ जोङो जेनेबा नुनो मोनो आरो।
नंगौ
जों माने बेफोरनिफ्रायबो गोबां गियान बायदिसिना सोलोंनो हायो आरो आथिखालाव। बेजों लोगोसे जोंहा बेफोर बेफोरबादि खुंनायफोराव जोंहा गोबां ओ गोबां गोबां रोजाबगिरि बेबादिनो मेथ ओ देंखोगिरि बेफोरबायादिखौ जोङो लाबोनाय जायो आरो
उम
ओ बुंनो थाङोबा जों बेफोराव बेफोरदि बेफोरदियाव माने गोबां रोखोमनि बेफोरबादि ओ गेदेर सुबुंफोरबो लाबो जोंनि ओनसोलफोराव जेरैहाय जों बेफोरो ओ जेनेबा जोंनो उम बिबुंथि जेनेबा बेफोरबाददि लाखियो जों बेफोरनिफ्राय माने गोबां गियान मोननो हायो आरो।
नंगौ
जेरैहाय जोङो सासे उन्दै गथ'आ जेनेबा ओ बेफोर गोबां थाबै बुंस्लिबनाय बेफोरबादि हरखाब बुंनाय बेफोरबादिबो जायो बेफोरावबो जोंहा माने गोबां ओ गथ' अ उन्दै उन्दै गथ'फोराबो गोबां खाबु मोनो जेरैहाय। जों बिनिफ्राय बाहागो लानानै गोबां गिनाय साहस फैयो आरो गिनाय गैया जायो बेफोरबो माने जोंनि थाखाय मोनफा मोनफा थुलुंगानाय जेने बेफोरबादि गियान मोननो हायो आरो माने ओ आरो बेफोर रोजाबगिरि लाबायफोरजों माने जोंनि खाथि खाला ओनसोलनि सुबुंफोराबो माने गाससिबो माने रंजानो
रंजानायखौ नुनो मोन्दों औ।
औ। नोंथांमोननि ओनसोलथिंबो बेबादिनो खुङो नामा?
औ जोंनि ओनसोलावबो बेफोरबायदिखौ बोसोरफ्रोमबो खुंनाय जायो लोगोसे बेजों लोगोसे जोंनाव मोनसे आरोबाव मोनसे मोजां हाबा हाबाफारि दङ जेरैबायदि बर'नि दामजु लानानै बर'नि गाननाय जोमनाय गाननानै बर'नि गहिना फाथि गाननानै
औ नंगौ
गेवलां मोसानाय हाबाफारिफोर जेरैबायदि खेराइ मोसानाय बागुरुम्बा मोसानाय बेनिफ्राय माखासे बैसागु खुगा मेथाइ मोसानाय बेनिफ्रायनो देमसि मोसानाय बेफोरबायदिखौ जोङो हाबाफारिखौबो लानाय जायो आरो
औ
अब्ला जोंनि सावरायनायखौ जोङो
बिदिबा नोंथां समाबो जाबाय जोंनि रायलायनायखौ बेखिनियावनो दोनथ'नाय जाबायझ
औ जागोन नोंथां